औ हेल' औ औ।
औ खोनादो ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ, ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ।
अ आं नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोन बिनोदि आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नाजादों। नोंथाङा फ्रिब्ला सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन दे सावरायजागोन।
औ ओ थ' जोंना आयदाया ओ बर'नि जानाय जेनेबा जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोंनि बर' जेनेबा जोंनि जानाय लोंनायनि बागै जेनेबा नोंथाङा मा मा जानानै मोजां मोनो?
औ। ओ ओरैनोथ' आङो गासैखौबो जानानै मोजां मोनो। गा बर'नि गासैबो ओंख्रिखौनो जानानै मोजां मोनो। ओ जोंनि बर'नि गेजेराव दङ ओंख्रिफोरा बेफोरखौ आं बुंनि ओ बेबायदिनो दङ अनला दाउ, नारजि अमा आरो बेनिफ्राय ओमफ्राय थास' बिबार ओ खेरा दाफिनि बेफोरनो जोंनि गेजेराव दांखा ओंख्रिफोरानो बर'नि गेजेराव, अ मोनसे थालांदों सबाय साम'। बेफोरो
औ औ। ओ ओंख्रि बुंब्ला थो गोबागान दङ नङा होमब्ला। ओ बिनिनो गेजेरावहाय ओ नोंथाङा माबाफोर ओंख्रिखौ संफेरबाय नामा?
ओंख्रिखौथ' आङो ओ औ बेफोरनि गेजेराव आङो अनला ओंख्रिखौ संफेरबाय
औ थ' नोंथाङा बे अनलाखौबा बिदि सङो बेफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
ओरैनोथ' अनला ओंख्रिखौ आङो संदोंब्लाबो जोबोद सिमपलि संदों आरो बेहाय बांद्राय
औ औ
माबा खाला संनाय जायाखै सिमपोलैनो संनाय जादों
औ।
ओ सिगाङाव माइरंखौ सोमनानै लादों आङो बिनि उनावहाय ओ ग्रेन्डाराव ओ बे माइरंखौ गुन्दै खालामनाय जादों जेब्ला माइरङा ओ रुइयो रुइनायनि उनाव बेखौ मिक्साराव होनानै ओ गुन्दै खालामनाय जादों आरो, आरो बेनिफ्राय ओ दै फुदुंनानै लादों। दै फुदुंना लानानै आङो अनखौ लासैयै होनाय जादों आरो। बेनि उनाव साइदआव फारसे गेस्थिंजाय आङो ओरैबायाददि खालामदोंमोन बेदर दाउ बेदरखौ आङो एवफ्रामनानै डाइरेक्ट बे गोदौबाय थानाय अन आरो दै जायखौ जों अनला ओंख्रि होनना बुंनाय जायो। बेहाय होसोमनानै होनाय जादों आरो बेनिफ्राय ओ खारै खारै होनाय जादों। खारै बेनिफ्राय औ संख्रि संख्रि औ बेबायदिनो आरो आं नाथाय हालदैबो होनाय जादों एसेनो आं गिबि संजेन्नायमोन बेयो आंनि मानसिफ्रा बुङो सोरबा सोरबा हालद होआ होननानै नाथाय
औ औ।
बेबायदिनो बिदिनो जादोंमोन नोंथां।
औ।
औ नोंथां। नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा?
औ आङो नारजि नारजि जेनेबा नारजिजों अमाजों माबोरै सङो आं बे बेखौ जेनेबा जोंहा माबायदि सङो जोंहा न'खराव माबायदि सङो बेखौ आङो फोरमायनो नाजागोन बेबायदिनो ओ नारजि नारजि अमा होनोब्ला जोंहा मेजेम गोनां अमाखौ जोङो मोनोब्ला मोजां जायो आरो जेनेबा मेजेम गोनां मोनोब्ला मोजां जायो जेनेबा नारजिखौ कुकार आवहाय जेनेबा कुकार गैयाबा सारावहाय जोङो रुगानानै लानो हायो। माबासो ओ खारै होनानै एसे खारै होनानै अब्ला एसे ओ जिथुनाखि बे नारजिआ गेब्लेयो आरो ना थाबैनो बेबायदिनो फारसे कुकार आवहाय रुम थानो फारसेहाय माबा बेदरखौहाय एसे मोजाङै गावनि मेजेम हगारजसेै बेखौ एवनानै जेनेबा बानलु सामब्राम बेबायदिनो मस्ला मस्लि होनानै एवग्रोनानै लाग्रोनांगौ आरो थ' बेबायदिनो एवनानै लाबाय थानाय समावनो बे फारसेथिं एवनाय एवबाय थागोन फारसेथिं बेबायदिनो कुकार आवहाय नारजिखौहाय बयल खालामनायखौ बेबायदिनो मोन्दोंमोन आरो नायनानै मोन ओ एसे साग्लं सागं साग्लिनानै लायोब्ला मोजांसिन जायो अब्ला जानो मोजां जायो आरो अब्ला बेबायदिनो अमाया जेनेबा एसे हाफ एवग्रोनाय एवनानै जेनेबा मोनोबा बेखौ होनांगौ आरो होसननांगौ बा एसे दै नांगौ जखानि होनानै बेखौ - ग्लब गोदौ होनानै बेबायदिनो सिमपोल जेनेबा जोंनि नारजि अमायाहाय जायो आरो मोनोे। थ'बायदिनो बेबायदिनो गोबां दङ गोबां मैगं जेनेबा सा साम' जों सबाय साम'जों सबायखौ आं बांद्राय जेनेबा जोंहा न'खराव बांद्राय जाबाय थानाय जाया नालाय बांद्राय संनो मोनबाङा आरो जेनेबा खिन्थु माबायदि सङो आं बेखौ एसे मिथियो आरोना थ' बेखौ माबोरै सङो आङो एसे बुंनानै होनि गोरोन्थिबो जानो हागौ। जेनेबा जोंनि जायगा लायै जायगा बेबायदिनो औ ओंख्रि संनाया जायो आरोना जोंनि जायगायाव बेबायदि सङो
औ।
ओ सिगांग्रो जोंना ओ साम'खौ एवग्रानै लायो ओ खायसे मोननै रोखोमनि संनायखौ आं नुनो मोनो। खायसेया खारै होनानै एवो खायसेया थाव होनानै एवो जोंहा थाव थाव होनानै एवनायखौ आं खोन्थानोसै थाव होग्रोनांगौ थाव होनानै पियास सेर सेरग्रोयो आरो ना ओमफ्राय बेबायदिनो साम'खौ हरबाय साम'खौ बिदिनो गावनि दैया एसे ओंखारजासे माने बेयावबो मोनसे दङ आरो बुंनायनाव जेनेबा बुंनायावथ' नङा जेनेबा बेबायदिनो एवबाथाय ओ बे साम'आ माबायदि होनांगौ जेनेबा दै होनो गोनां जायो होमबा ओ एवै - एवै एवनानै बे साम'नि दैया एसे राननानै साम'आ थब- थब -थब होनो होनोानाय जाहैबाय ओमफफ्राय बे बेबायदि जाबाथाय दै होनानै बेबायदिनो ओ सबायखौ फारसेखै रुगोरनानैबो लाजायो। ओमफ्राय डायरेक्ट होनानैबो बेबायदिनो खारैजों ओ बेदिनो माबानाय जायो आरो ना संनाय जायो खारै होनानै बेबायदिनो गोदौ होयो गोदौहोयो ग्लबखौ गोदौ होयो बिदिनो मस्ला मस्लि सामब्राम बायदिसिनाफोरखौ होनानै ओमाय गंगार दुन्दिया गुंगार दुन्दियाफोरखौ होयोब्ला साबसिन जायो जेनेबा मोदोमफ्रु जायो आरो बेबायदिनो साब'जों सबाया जायो आरोना। ओम गोबाव लायो खिन्थु खोनथानायाव एसे थाबाय थाब जायो आरो। ओंख्रि संनायावथ' एसे गोबावनो लाखानाय नङा होमबा। बेफोर बाय बिदिनो ओ नों बे बैफोर जाग्रा बे बेफोर जानाय जेनेबा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि गेजेरावहाय नोंथाङा माखौ साबसिन मोनो।
ओ आं साबसिन मोननाय ओंख्रिया ओ सबायजों दाउखौ साबसिन मोनो नोंथां।
औ सबायजों दाउ ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ संफेरबाय नामा।
संनाया औ संफेरबाय।
औ नोंथाङा माबायदि संफेरबाय बेखौ संफेरनायमोन बेखौ फोरमायन हांगोन नामा एसे।
ओ बेखौबो आङो जोबोद सिम्पलिनो संनाय जादों ओ
औ।
गिबियावनो आं ओरैबायदि खालामदों बेदरखौ आङो एवफ्राम एवफ्रामग्रोदों बेनि उनाव
औ।
ओ बेनि उनाव एवफ्रमना लानायनि उनाव आङो ओ- सबायखौ सबायखौबो आङो थाव सेरनानै ओ- बेनि उनाव दै होनाय जादों आरो दालिखौ जेरैबायदि सङो बेबायदिनो आं सबायखौ खौ ब संनाय जादों बेनिफ्राय गोदौहानै बेयाव खारै एसे होनानै बेखौ सागं सादों आरो बेनि उनावहाय ओ बिनि उनाव आं बेदर बे एवफ्रामना दोननाय बेदरखौ होसननाय जादों बेबायदिनो गोदौ होनोनानै संख्रि साखिनानै ओ बिदिनो खांनाय जादों आरो आरो जानाय जादों जोङो।
औ -औ।
बेबायदिनो नोंथां
बर'नि ओंख्रिफोरा बांसिनानो सिमपोलैनो जायो। ओ बेबायदि बांद्रायथ' मस्ला मस्लि बाहायनायखौ नुनो मोना। बेनो नांगौ होनोबा बे खारै खारै खारैखौ हले नांखागौ आरो
औ बांसिनै खारै ओंख्रिखौ जानाय नुनो मोनो जों
औ आंना मोनसे थालांबावदोंना दहाय आ दहाय एदमबारे सबायजों सामआव हाया खारैखौनो होआसै त बियावहाय खारैखौ नांगौ जायो आरो बांसिनानो जोंना बर' बरनि ओंख्रियावहाय खारैखौ नांगौ जायो। बिदिनो नाफाम बाथोनावबो होन ओमफ्राय अनदलाजों दाउजोंआव बो खारै ओमफ्राय सबायाइजों सामआवबो खारै ओमफ्राय बिदिनो नारजिजों अमायावबो खारै बाहायो नंङा होमबा।
औ नंगौ।
औ बे बे बे खारैखौ नोंथां मोननि ओनसोलाव औ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे खारैखौ माजों माजों बानायनाय जायो?
ओ जोंनि ओनसोलाव बुङोब्लाथ बेबायदिनो ओ थालिर थालिरनि बिखुं थालिर फस्ला होननानै बुङो। बुं नामा थालिर बिखंखौ जोंङो जिरनानै फोराननानै ओ बेखौ सावनानै बिदि हांगारखौनो जों खारै महरै बाहायो बे हांगारखौ जोंङो दैयाव दै होनानै बिनि सायाव दै होनानै है बेखौ बे रोसिखौनो जोंङो खारै महरै बाहायनाय जायो आरो आरो बेनि ओमफ्राय मोनसे दङ सबाय सबायाइनि बे मा बुंगोन बेखौ? सबाय बिफां निफ्रायबो जों बानायनाय जायो आरो। औ आरो बेनिफ्राय बेफोर बायदिनो नोंथां।
औ औ दे अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ।
औ औ गोजोनथों नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ।